हेलौ
आब' मा खालामनाय दङ?
औ आं ओरैनो दङ नों मा खालामदों?
दङ आब' आंबो ओरैनो।
औ औ मोजांनो आंना। नोंहाबो मोजां ना?
दं आब' दासान्दि मोजाङानो।
औ
माने आब' आङो सोलोंथाइनि बागै रायलायनो नामायनो आरो नागिरनाय। माने सोलोंथाथ' जोंनि जिउआव दा जोबोर गोनांथार जाना दङ सुबु बुं जिउआव बयनिबो दा आथिखालावथ' सोलों थाइ नङाबोला माने आस'खान्दा होन जायो आरो दानि मुगायाव। नोंथाङा सानोना बेफोरखौ? आब'आ बेफोरखौ सानोना गोनां होननानै?
सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बाथ्रा माने सोलोंथाइ गैयाब्ला थांना थानायनि ओंथियानो माने आद्रा होननानै बुंनो हागोन आरो आथिखालनि जुगाव।
नंगौ।
सोलोंथाइया माने दानि जुगाव ओरैबायदि गोनां माने हय नंगौ।
नाथाय दानियाथ' माने बयबो कम्पिटिसन होननाय बायदि।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानानै जों गियान मोनगोन जों गियान लाबासो समाजाव सासे मोजां मानसि होननानै सिनायथि मोनगोन समाजनि जोंहा मोजां खोथा साननो हानाय गोहो फैगोन मोजां मावनो हानाय गोहो फैगोन जुदि जोंनाव थायानो गैयाब्ला अब्ला जों बेफोरखौ बोरै रोंनो आरो जि जि समाजाव जाय समाजा गोरों समाज एबा सोलोंथाइ गोनां समाज बे समाजासो मोजां समाज बे मोन बे मोनसे जायाखौ जायगानि सुबुंफोरखौसो बा सुबुं फोरासो मोजां समाज दानो हागोन नंगोना नंङा?
नंगौ आब'
आरो आथिखालाव सोलों थाया ओरैबायदि गोहोम खोख्लैदों दे सोलोंथाय गैयाबानो जेबो गैयामोन
नंथारगौ सैथो
आथिखालावथ' आथिखालाव ओ जेनेबा जोंनो सरखाराबो ओरैबायदि सुबिदा होदों नंगोना नंङा फरायनो नंगौ जों जोंनो ओ उन्दैनिफ्रायनो बा ओ सिक्स इयार्सनि फ्राय जोंनो फरटिन इयार्ससिम सोलोंथाइ फ्रि होदों अब्ला जों सोलोंथाइखौ लानो नांगौ। लानो नांगोना नांङा जोंनि एसेबां सुबिदा हो जों जे ओ जों सोलोंथाइखौ ला जेसेबां हायो जों सोलोंथाइखौ लानोनो नांगौ अब्लासो जोंङो सासे मोजां मानसि दियारि सिनायथिबो मोनगोन आरो जों सासे माने मोजां नोगोरारिबो जानो हागोन।
नंगौ आब' बियो थार बेबादिनो माने सोलों आब' खोनानो मोनाखै मोजां
औ आं खोनाबाय थादों दे बुं
औ माने आब' सोलोंथा लानायाबो औ खोनादों आब'
औ बुं दे
सोलोंथाइखौ माने माखासे मानसिफोरा प्राइभेट फरायसालियाव लायो आरो सरखारियाव लायो। माने सर खारि जा प्राइभेट जा बियो एखे बाथ्रा बियो गावनि सायाव माने दिपेन्ड खालामो आरो दे नोंङो मोजां फरायोब्ला बे सरखारि जा लागि प्राइभेट जा गावनि आ थिंङाव गसंनो हागोन जुदि मोजां फरायोब्ला सोलोंङोब्ला बेयो जे बो माने गोनां गैयैनि बाथ्रा नङा आरो गाव जुदि मोजां फरायोब्ला आरो आब'आ बुंखाबाय जे सरकारा गोब गोबां माने होगासिनो आरोना बेबादिनो माने हिरि ओ-म बेबादिनो गोबां सुबिदा होगासिनो। बेखौ माने लानानै। गावनि आथिंआव गसंनानै गिदिर गोलाव जानो हायो आरो सासे गथ बा सासे सुबुङा। बेफोरदोनो माने मानो गोनांथार सोलोंथाया बुङोब्ला बेबदिनो बिदिन्थि होनो हायो जेरै आब ओ सासे सुबुङा मेडि ओ मेडिकलाव हांबाय। आरो बेनो ओ स्लिपखौ होबाय जे बेयो मुलिखौ। एबायदि एबायदि समाव जानो होननानै। नाथाय जुदि बियो मोजां फरायनो रोङाब्ला एसे माबा जायो आरो गोरोन्थि जायो आरो एसे गाज्रि जायो आरो।
आरो नोङो गुबुननियाव सोंनो नांगोन आं आं बे बुस्थुखौ रोङासै नों खिन्थाना होदो बेफोरबायदि सोंनो गोनां जागोन बेयाव नोंहा लासिं जागोन नंगोना नङा
नंगौ आब नंगौ
औ
बे गावनो जुदि सोलों सोलोंथाइ लानानै गावनो मोनथेनानै थानाया मोजां।
नंगौ
बेबादिनो माने बेबो नङा जे सोलोंथाइखौ जे। बिजाबफोरनिफ्रायल मोनगोन होननानै बेखौ जों गोबां बिथिंनिफ्राय मोननो हायो। गिदिर गोलाव सुबुंमोननिफ्राय। ओ मोजां-मोजां बाथ्रा होनानानै सोलोंथाय। मोननो हायो बेबादिनो दावबायनानै लानो हायो।
नंगौ
मोननो हायो गोबां रोखोमै।
नोंगौ
बेबादिनो गोबां मानसिफोरा सोलोंथाइ लानानै गावनि आथिङाव गसंगासिनो गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो समाजाव
नोंगौ
बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लाना लानो हानाया मोजां
नोंगौ सो सोलोंथाया जोंनि नों मोन खथायाव थानायनिफ्राय खथानि बाहेरायाव थांनाय लोगो लोगो नोङो सोलोंथाइया गोनांथि जायो नों दखान मोनसेयाव थां दखान मोनसेयाव थांनानै नों बुस्थु बिनो नों जुदि बुस थुखौनो रोङा नों जुदि फरायनोनो रोङा नों माबोरै बिगोन नंगौना नङा नों माबोरै बिगोन जुदि नों बिनोनो रोङा बे बुस नों बोरै मोनगोन बा नों गुबुननिफ्राय खोनानानै बले नों बुस्थुखौ बिबायानो जेनेबा नों बेसां लाखो होनानै नों सोंगोन ना सोङा बेसे बेसेबां लानो होनायाव जुदि बेसांबां बेखौ नों खोन्थानायाव जुदि नों बेखौनो बुजियाबा नों फैसाखौ बोरै होगोन रांखौ बोरै होगोन अब्ला नों बेफोर माने सोलोंथाइया ओरैबायाददि गोनां माने नोंनो नों जेनेबा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायल' नङा नुयो जोंनि थांना थानायावबो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनां
आथिखालाव माने बायजो थायाब्लाबो गामियारियानो जा मानो नोगोरारि जा मानो बेयो गोनां आरो बेफोर फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ मिथियाब्ला माने जिउ खांनायाव एसे उसुबिदा फैयो औ बेनिखायनो माने बेबायदिनो सोलोंथाइ लानो हायाबो गोबां जाहोन जानोबो हागौ जेनेबा
नोंगौ
न'खरावबो एसे उसुबिदा फैयो नालाय- बेबादिनो नाथाय जेखियानो जाया मानो ओ जा हायो बेखौ सोलोंनो नाजानांगौ।
नाजानांगौ नंगौ जेराव मोन जैरै जेरैबायदि मोनदों नों गासिबो बाथ्राखौनो नों सोलोंनानै लानो हायो माने आरो ओरैबायाददि सुबिदा दंखायो माने नोंहा ओ खुनु सिन्था खालामनांनायनि बाथ्रायानो फैया माने बेयाव
नंगौ आब'
आरो गोदो गोदाय नंगौ गोदो गोदाय। जेसेबां सुबुंफोरा सोलोंथाइ लायामोन खिन्थु आथिखालाव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना। आजि आथिखालाव माने साफ्रोमबो गथ'फ्रानोबा साफ्रोमबो साफ्रोमबो फराय- स्कुलाव थाङो फरायो गियान लायो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा, माने जों गोदोनि बायदि गैलिया माने। समजों लोगोसे सु गासै- बुजिबाय जे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बेसेदि गोनां सोलोंथाइ गैयाबानो- जोंहा जे जेबो गैया जोंखौ रावबो मान सनमान होआ जोंखौ रावबो सिनाया बे बाथ्राखौ सबबो बुजिबाय दा। बिनि थाखायनो गा सैबो स्कुलाव थाङो स्कुलाव थाङै आ आथिखालाव रावबो गैलियानो माने बे माने समाजनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बियो आरो जोंनि बि बिमा बि फाफ्राबो गोदोनि बायदि सानलिया। जे स्कुल थांनाङा स्कुल थांनानै मा मोननो माबा माबि बेफोरबायदि बाथ्राखौ रावबो बुंलिया दाना सबबो थिनहरो सबनिबो बिमा बिफाया थोनहरो आरो गथ'फ्राबो गासिबो थाङो माने बेज बोद मोजां बाथ्रा आरो।
नंगौ आब' जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बयनिबो थाखाय माने बिमा बिफाया गावनि थैखौ दै खालामनानैब्लाबो जा हायो गावनि गथ थ' हरखायो बियो लेखा फ'रा रोंनानै गसंनो हाथों बेनो माने बयनिबो बिमा बिफ बानि माने गोनां ना नांगौ आरो लुबैयो बेफोरखौ बयबो- बेबादिनो माने गथ'फ्राबो आरो फरायसाफोराबो बेबायदिनो मोजाङै मोजां- फरायनानै सोलोंथाइ लानो हायो। माया मोजां जागोन
नोंगौ
आरो आरो नाजाबावनांगौ।
नाजाबावनांगौ आरो ना नोंगौ।
जा हायो बेबादिनो माने ओ जा टाइम दो बेस गुनगोनां समखौ माने वेस्ट खालामालासिनो जुदि फरायनायाव लि सोलोंनायाव गुबुन गुबुन बाथ्रा सोलोंनानै जुदि गावनि गियानखौ बांहोयो अब्ला बियो गोबां
नंगौ नंगौ।
बेफोर बाथ्राखौ जुदि फरायसा आरो सुबुंफोरा मिथिब्ला मोजां जायो।
नंगौ आथिखालावथ' नों सोलोंथाइखौ नों जे जों जेरैथिंनिफ्रायबो लानो हायो। आथिखालाव नोङो माबा मोनसे रोङा नों मबाइलावहाय बा ओ मबाइलावहाय इउ‌ टुबाव बा गुगोलावहाय सार्च खालामनानैबो नों बे गियानखौ लानो हायो जे बेखौ बुङा जे नों फरायबाय नों फरायनोनो नांगोन नों स्कुल थांनोनो नांगोन जेब्ला किसुमान खायसेया किसुमान प्रब्लेमावहाय थांनानै जुदि फरायनो आगोलाव फरायनो हायाबा बेफोरबायदिया नोङो आथिखालावहाय न' थानानैबो सोलोंथाइ लानो हायो।
नंगौ आब' नंगौ आजि आथिखालनि डिजीटेल मुग गायाव बेबायदिनो अनलाइन क्लास बेबादिनो गोबां जागासिनो। न'आवबो थानायनि थानानैनो माने
नोंगौ हायो हायो हायो। नों माबा मोनसेखौ रोङाखै औ बुजियाखै नों बे सार्च खालामनानै नों नायनो हायो सोलोंनानै लानो हायो नों गियान लानो हायो बा नों माबाखौबा बुजियाखै नों खाथि खालायाव थांनानै सोरनावबा सोंनानैबो गियान लानो हायो माने ओ फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो नों जेब्ला नों नोंनि गोसोआ माने गियान लानो नों हास्थायोबा सोलोंथाइ लानो नों हास्थायो माने फारफ्रामबो बिथिंनिफ्राय बे सुबिदा दङ आरो आथि
नंगौ आब' नंगौ। बेबादिनो जाबोनो जाबोनाया मोजां जा दों आरो जास्ट औ सरकारा जे खालामालासिनो जोङो जा हायो गावनि नाजानांगौ आरो सोलोंथाइखौ आबुं खालामनांगौ।
खालामनांगौ नंगौ।
होमबाबो
औ जागोन दे जागोन दे।